गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बावहग्रोन बावहरग्रोनाय जाबाय आरो ना
आंबो नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ फिन बावाहरनाय जाबाय नोंथां दा नोंथांनाव आं मोनसे गोनांथार खोथा सावरायनासो फनखौ हरनाय जादों नोंथां
हागोन नोंथां आंङो ओरैनोसो जिरायनानै दंङ।
अ नोंथां अ दा बिदिबा नोंथां जोंनाव मा होनो मिथिंगायारि खैफोदथ' बार बार जाफ्लेबाय थायो नोंथां बेनि सोमोन्दै नोंथांजों आंङो मिथिंगा खैफो मिथिंगायारि जानाय जानाय खैफोरदनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदों नोंथां सावरायनो हागोन नामा औ दे बिदिबा नोंथां
सावरायनो नोंथां मिथिंगायानि खैफोद होनब्लाथ' गोबां दंङ'
दे बिब्दिब्ला नोंथां ओ मा होनो अ दैबाना दैबानानि सोमोन्दै नोंथांनाव आङो फोरमाय नोंथां आनो फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां ओ बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै दै बानाया मोनसे मिथिंगायारि जाथा खौनो बुंजागोन आरो नोंथां गोबां जुब जुब जुब अखा हानायनि गेजेरजोंनो बे दैबानाया जायो आरो माब्लाबा माब्लाबा नांगौनि बारा सान्दुंनि बिदुं होयोब्ला मा जायो जोंहा ओ जोंनि बरफफ्रा आवलिनानै मा जाबोयो ओ दैमा दैसा बिलो लैथोमायाव गोग्लैबोयो आरो नोंथां। बेबायदिनो दैयाव उसिफावनानै ओ जोंनिथिंजाय गोग्लैबोयो। ओ बेबायदिनो दै बानाया सो मजियो आरो बेयो मिथियि मोनसे मिथिंगानि जाथाय आरो नोंथां बेखौ मानसिया खालामनाय जाथाय नङा। बो बुंजागोन आरो नोंथां बे दैबानाया जोंजों जोंनि थाखाय माब्लाबा माब्लाबा मुलाम्फाबो लाबोयो आरो नोंथां बेबायदिनो मुलाम्फाजों लोगोसे दैबानाया मा जोंनि थाखाय खहाबो लाबोयो आरो नोंथां
बुंनो थाङोब्ला जोंना मा ओ सुबुं अनजिमानि जिउखौ एबा जिब जुनार दाउसिन दाउला जाय हायाव थायो एबा हायाव थानानै जिउ खुङो बेफोरनि जिउखौ खहा खालामो आरो नोंथां बेबायदिनो बिसोरनि थाग्रा खुलि जिब जुनार थाग्रा फुलिफोरखौ मा खालामो सिफायनानै होयोबा गोहोम खोख्लैयो बेबायदिनो ओ मानसिफोरनि माखासे न' बांफोरखौबो सिफायनानै थाङो आरो नोंथां आरो बेबायदिनो मा खालामबावो ओ बे दैबानाया जोंनि आबाद फोथारखौ लोमस्रावना होनानैबो जोंनि आबादखौ खौबो खहा खालामलांजोबो आरो जोंहा बेबायदिनो मालाबा मालाबा माइ गायगोरोना माइ गायग्रोननाय समाव मा जायो ओ दैबाना फैनाय लोगो लोगो दै बानाया मा खालामनानै थाङो जोंनि आबादखौ ओ गासिबो गाज्रि खालामनानै थांजोबो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो जोंनि आबादखौ खहा खालामो आरो जोंनि आ मा खालामो दाउसिन दाउला सैमा अमाफ्रा मा बिसोर मालाबा मालाबा थानो जायगा मोना आरो बेबायदिनो अरनबारियावबो जोंहा माखासे जिब जुनारफोर दङ जाय हायाव थानानै गांसो जानानै जिउ खुङो बुंनो थाङोब्ला मै मोसा बेफोरबायदिफोरखौ मा अरनबारियाव जुदि जोंहा दैबाना फैयोब्ला बैस्रा थाग्रा खुलि गैया जायो आरो नोंथां बिसोर हायाव थाग्रायाथ' मा बिफाङावबो गाखोनो हाया जायोना लाय बिसोरो दैजों लोमसाव जानानै थैयो एबा मा जायो ओ बिसिनि आदारनि आंखाल जायो आरो। बै मोसाफ्रा बै समाव मा आदार मोनजाया जायो आरो नोंथां। बेयावनो बिसोरनि जिउआ मा गैया जालाङो एबा खहा जालाङो आरो ओमफ्राय जोंहा आ बेबायदिनो दंबावो जोंनि दालां आ जोंनि लामा बे लामाफोरखौबो मा खालामलाङो बिसोरो गाज्रि खालामनांनो आरो खुरख'नानै। ओमफ्राय जोंनि दालांफोरखौ मालाबा मालाबा खुरख'नानै बोहैलां होयो आरो बे दैया बानाया लानानै थांफायो। ओ बेबायदिनो जोंहा दैबाना जायोब्ला मा गावजों गाव बे फारसेनिफ्राय बै फारसेसिम बा जोंहा थांनो थांनो मोना जायो आरो नोंथां। आरो मा जायो जोंहा हाथाय बाजाराव थांनो हाया जायो। आ जोंहा जानाय लोंनायनि आंखाल जायो। जोंनि मैगं मैला मा मा खालामो जोंनि आबाद फोथारखौनो गाज्रि खालामखालांबायबा जोंहा बबाव माबानो आ आबाद मोननो बेबायदिनो मा जायो आ ओंखाम ओंख्रि संनोबो खस्थ' जायो आरो जोंहा बेबायदिनो गोजौ जायगायाव थांनानैसो जोंहा मा आ जोंनि जिउखौ रैखा खालामनांगौ जायो आरो नोंथां आ जोंनि सानफ्रामबोनि फरायसालियाव थांनाय बेफार फालांगि खालामनाय बेफोराव गासैबो गोहोम खोख्लैयो आरो बेबायदिनो ओ मा खालामो दै बानाया जोंखौ मा खहा खालामनायजों लोगोसे मालाबा मालाबा जोंनो मुलाम
जेरै बुंनो थाङोब्ला मा जोंनि ले थ्राफोरखौ न'फ्राव थानाय लेथ्रा बारि बागानाव थानाय लेथ्राफोरखौ मा दैबानाया लानानै थां थांफानानै मा साफा खालामलाङो आरो नोंथां। आरो बिनि उनाव बुंबावनांगोन जोंहा जोंनि आबाद फोथारखौ गारजि खालामनायजों लोगोसे मा जोंनि आबाद फोथाराव मा हासार होनानै थाङो आरो। दैबानाया फुलुं गोनां हासार होनानै खालामो जुदि नोंथाङा दैबाना जानायनि सि गां नोंथाङा जुदि आबाद मावाखैमोनब्ला नोंथाङा मुलाम्फा जागोन मानो होम्बा दै बानाया नोंनि आबाद बोथोराव हासार होनानै थांगोन आरो नोंथां। अब्ला नोंथाङा मा खालामदो बै जायगायाव नोंथाङा आबाद मावोब्ला जिखुनु आबाद मावा मानो नोंथाङा ब्रै गुन एबा बा गुन बांसिन बै हायाव आ नोंथाङा फिथाइ मोनगोन आरो नोंथां आबाद मावोब्ला। ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहा दै दङना आ दै दै रानस्रिंलाङो जेरै दै खरफ्राव दंखलफ्राव आरो बेबायदिनो दैमा दैसाफ्राव हाखर हाला बिलोफ्राव दै राननाया मा खालामो बे दैखौ गासि बे उसिफाव होजोबो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहा दैयाव थाग्रा एबा दैयाव थानानै जिउ खुंनाय नाफोर नाथुरफोर बिसनि थाखाय मोनसे मोजां मा खालामनो हायो जि-जिउ होना होयो आरो नोंथां। बिसोर मा फिसा जाहोनानै मा गावसोरनि आ जिबनखौ गोदान दाफिननो हायो आरो नोंथां। बेनो जाबाय दैबानानि माखासे खहाफोर एबा मुलाम्फाफोर बिदिब्ला नोंथाङाबो थिंगायाव जानाय माखासे खोथाफोर फोरमायदो नोंथां।
औ नोंथां ओ नोंथाङा आंनो फोरमायबाय दैबानानि जानायाव खहा जानायनि सोमोन्दै थिग बेबायदिनो आंबो नोंथांनो मोनसे जोंनि मिथिंगायारि ओ मिथिंगायारियाव मिथिंगायारिनिफ्राय जानाय जाथाय बेनि सोमोन्दै आं फोरमायनो सानदों बेनो जाबाय बांग्रिं बांग्रिङा बोरै फैयो आरो बोरै जायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों। बांग्रिंआ गुबैयै ओ जान मिथिंगानिफ्राय जानाय मोनसे जाथाय आरो। बार बार जाबाय थानाय जाथाय। बेयो जाबाय ओ माब्रै जायो होनना बुङोबा बेयो बांसिन जोंनि हिमालय हाजो सेरफांफोराव बांसिन जानायखौ नुनो मोनो। ओ बे जाबाय हा-हासिङाव थानाय जोंनि प्लेट प्लेटफोरा ओ गावजों गाव सौथौ लायोबा ओ एबा गावजों गाव सौथेनानै गोजौ गाहाय जा-जालायोबा अ बै समावनो मा जायो बांग्रिंआ जायो आरो ना। थां ओ थिग बेबायदिनो जोंनि जोङो मा होनो ओ निउस रादाब बिलाइफोराव गोबां नुनो मोनो जेरै जापानफोराव गोबां बार बार बांग्रि जानानै गोबां खहा जानाय नुथायखौ जों नुनो मोन्दों जेरै नेपाल नेपालफोरावबो जों जानायखौ नुनो मोनदों बेनिफ्राय इरान इरानावबो जोङो दा थांनाय बोसोरावसो जानानै गोबां न' बां सेंग्रा जानाय गोबां सुबुं अनजिमा थैनाय बेफोरबायदि गोबां जाथाय नुनो मोनदों आरो दाख्लै बावैसो जाबावदों ज मा होनो आमेरिकानि पेनिजुला होननाय हादोराव बांग्रिं जानानै गोबां खहा जानानै नुनो मोन्दों बेहायबो गोबां सुबुंफोरा थैनो थैनायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो बांग्रि जानायजों गोबां सुबुंफोरा मा होनो ओ जिउबो खहा खोमानो जानो गोनां जादों आरो गोबां गावनि सम्प'ति धोन दौलदफोरखौ ओ खहा खालामनो गोनां जादो नोंथां। बेनि गेजेरजों मा होनो जों सुबुंफोरा मा होनो गोबां खहा जानायजों जोङो मा बेफोरनिफ्रायबो जोंहा सांग्रांथि थानांगोन बारग'नो थाखाय मानो होनब्ला मिथिंगायारि जाथाय एबा खैफोद बांग्रिंखौ माला जागोन रावबो बुंस' हाया माला फैगोन रावबो थिग टाइमखौ एबा रोखा टाइमखौ बुंनो हाया नोंथां बिनि थाखायनो जों सानफ्रोमबो बेनि थाखाय साखा फारा जानांगोन न मानो होनना बुङोब्ला बांग्रिंआ ओ मा बे जायगायाव माला समाव माला फैगोन बेनि जेबो थि सम गैया जेब्ला फैगोन जों बेनि थाखाय जों साखा फारा जानांगोन जेरै जोङो न' सिङाव थायोब्ला जोङो बारग'नो थाखाय न' गावनि बिसिना सिंफोराव जों हाबना थानांगोन नोंथां आरो टेबोल फोर दोङोबा बे टेबोल दडेक्सफोरनि सिङाव जों हाबनांगोन गावखौनो रैखाथि खालामनांगोन नोंथां आरो मा होनो ओ जों न' सिङाव थायोब्ला न' सिङाव थानाय फेनफोरनिफ्राय जोङो फेननि थोंजोंनिफ्राय जों जानगाराव थानांगोन आरो ववालाव दोननाय गद्रेस आलमारि बेफोरबायदिनो सकेस बिदि बायदि आलायना गिलिर बुस्थु दङब्ला बेफोरनिफ्राय जोङो जानगाराव थानांगोन अब्लासो जोङहा मा रैखारि जागोन नोंथां आरो बे बांग्रिं जाफुनाय समाव जोङो न'निफ्राय हरखाबै मा होनो ओंखार बोनो नाङा खारनानै मानो होनल्बा बांग्रि मावोब्ला हाफोरा लोहो लोहो मावनानै सुबुंनि खर'आ बेलेन्स गैयि जायो थां अब्ला जों मा गोग्लैनानै जोङो खर' गावनानै थैनोबो हागौ बेनि थाखायनो रैखाथि गोनां नङा आरो बेनिखायनो जों हाजासे न' सिंनिफ्राय दा ओंखार ओंखारालासे जों बैफोरबायाददि बिसना आरांगा जे फल सिंफोराव जों हाबना थानाया मोजां आरो नोंथां होमब्लासो जोंनि जिउआ मा रैखाथि जागोन नोंथां बेबायदिनो मा होनो जेब्ला गोदोर गोदोर बिल्डिं दङ बाङै बावनाय समाव नोङो गारि सालायबाय दङ अब्ला मा गारिखौ लाखिनानै जोङो थाथ'नांगोन जाहाथे जो मा दंफां लाइफां बैफोर बिलदिं गोजौनि फ्राय जो जगाराव थानांगोन नोंथां मानो होनोबा बैफोर बिल्डिं फोरा बांग्रि मावनाय जाहोनाव मा होनो गोग्लैनानै मोनसेनि सिङाव गोग्लैनोबो हागौ बेनिखायनो जों बेनिफ्राय रैखाथि गोनां जायगायाव थानांगोन नोंथां आरो बिल्डं सायाव थायोब्ला जोङो हरखाबै जोङो बिल्डिं सानिफ्राय बुंनो नाजानाङा आरो बै गोजौ गोजौ बिल्डिं आव थानाय लिकफोराव जों दा गाखोनो नाङा मानो होनब्ला बेफोर बांग्रि मावनि जाहोनाव मालाबा फेलार जानानै नोङो मा होनो रैखाथि गोनां जायगायाव सफैनो हायाबो जानो हागौ नोंथां बेनिखायनो जोङो ओ मा होनो बिल्डिं सिङाव बिल्डिंआव थायोबा गोजौ न'फोराव थायोब्ला नोङो थेबोल बिसना आरांगा सिंफोराव हाबनानै थानांगोन अब्ला जोङो रैखाथिबो जानो हागोन बेबायदिनो मा बांग्रिंनि गेजेरजों जोङो मा जाबाव होननानै बुंनो हायो जों सुनामि जेरै जों सुनामिबो जानो हायो बांग्रिनि बांग्रिनि गेजेरजों जेब्ला जों सुनामि जायो लैथो सेर थायोब्ला जोङो बैफोर लैथो सेरनिफ्राय जोङो जानगाराव थाननांगोन ना जोङो लैथो गेजेराव जोङो नावजों दावबायनायखौ जोङो दोन्थ'नांगोन नोंथां बेनिफ्राय जों फैनानै रैखाथि गोनां जायगायाव नोंथां जेब्ला नोंथाङा मा होनो लैथोनि रुगुङाव थायोब्ला जों रुगुंनिफ्राय थाबैनो फैनांगोन मानो होनबा लैथोनि मा होनो दैया मा होनो बांग्रि जो सुनामि फै जायो अब्ला मा दैया उसिफावनानै नोंखौ बुखारनानै लाना थांनो हागौ नोंथां बेनिखायनो मा होनो बेफोरनिफ्राय जों जानगाराव थानाया मोजां आरो ओंखायनो जों गावबा गावनो बांग्रिं फैजायोब्ला जों मा गावबा गाव बेखौ रैखाथिखौ जों लानां लानो हानो रोंनांगोन बेखौ जोङो सोलोंना लानांगोन नोंथां
औ नोंथां गोजोन्थों
गोजोनथों नोंथां